नोंथां अ 'नोंथाङा हरननाय गुबै जाहोनामामोन
औ नोंथांजों आङो बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै बा बर'फोरनि दानाय लुनाय आदबनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथांनाव नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ अब्ला आङो बेखेवनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
औ दानाय लुनाय बर'फोरनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला नङा होमबा बेहाय ओ जोंहा गोबां बाहागो थायो जेरै जोङो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जेरै न' बां लुनायखौबो बुजियो आरो बेबायदिनो जि जोम दानाय जेरै जि दानाय बेफोर आरो आखाइजों बानायनाय जेरैे ओ मा होनो माखासे आगजुफोर न'आव बाहायग्रा आगजुफोर जेरै जोङो गोदोनि समनिफ्राय जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनायनि बेलायाव जोङो सागं बेबायदिनो खादौ आरो बेबायदिनो खादा बेफोरबायदि हेबोन ना बेखौबो जों बुंनो हायो आरो ओरैहाय जों ना हमनायनि बेलायावबो जों माखासे ओ आगजुफोर बाहायो जेरै जेखाइ खबाइ बेबायदिनो सान्द्रि संग्राय बेफोर गासिबो माने जोंनि बर'नि दानाय लुनायनि बेलायाव बेवहाय गोग्लैयो आरो ना दा जोङो गुबैयै जोङो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंथ' गुबैयै जि दानायखौनो बुजिखायो नङा होमबा खोदोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बैफोरबायदि
खोनादों
औ बैफोरबायाददि जे दानाय लुनाय बियो माने गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेरावहाय सोलिबोदों आरो जे बर'नि माखासे सुबुंफोरा बा बर'नि आबै आबौमोनहा गोदोनिफ्रायनो बैफोरबायदि जे आगजुफोर बानायनाय दानाय लुनायाव जिखुन जिखिनि आगजु फोर नांगौ बेफोरनि आदबफोरखौ बिसोरो सोलोंनानै जोंनो नांगौखिनि बा गोनांथि जानायफोरखौ माने सुफुंनानै लाबोदों आरो
औ
खोनादोंना नोंथां
औ
औ अब्ला नोंथां ओ नोंथाङा जे दानाय लुनाय होननानै बुंदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ।
औ जों दानाय लुनाय होनब्ला जोङो साफ्रोमबो बर' आइजोफोरानो बा बर' माहारियानो मिथिगौ नङा होमबा जायखौ जों दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो जिफोरखौ जोङो थुननानै लाग्रोनांगोन सोंनानै लाग्रोनांगोन जुदि नोङो जि दानो गोसोब्ला आरो नङा होमबा नोंथां बेखौ जों मस। खुस्रायाव जोङो थन्नानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो जोङो हिसानजों जोङ। बे खौ दानाय जायो आरो आरो हिसान। खौ जों बोरै दायो होन्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर'फोरा। हिसानखौ जोङो दाबोनायखौ जों नुदों नङा होमब्ला हिसानसालि जानांगौ। जोंनि निसान खन्थाइया मोनब्रै थानांगोन नङा होमबा जोंनिया बे। बिथिंबो बिथिंबो जों मोनब्रै खुन्था थानांगोन अब्लासो जों हिसानखौ जों दानो हायो। थिग बिदिनो जोङो हिसानजों जोङो गोबां जोंनि आगर आखाइखौ जों दानायखौ जोङो बर' आइजोफोरखौ गोदो नुयोमोन जेरै दाउस्रा मो ख्रेब, फारौ मेगन, दिंखिया आगर, हाजो आगर। बेफोर रखम जोङो दख'नाखौ बर' आइजोफ्रा जेरै गोदो आखाइजोंनो गाव दानानै लायोमोन आरो नोंथां। थिग बिदिनो आ थिग बिदिनो बर'फ्रा दख'नाखौ मोननै ओ हिसाबाव जोङो बाहागो खालामनाय रखम जायो। जायखौ जोङो थग्रं बा अग्रं दखना होननानै बुङो जायगा लाय जायगा बेखौ अग्रं होननानै बुङो जायगा लाय जायगा थग्रं होननानै बुङो बेखौ नङा होमबा थिग बिदिनो आरो लांगा दख होनना बेफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुयो आरो जायफोरा गोदोनि बुरि बि थांमोना जायफ्रा द'जि स्निजि बैसो जाबाय दासिम बिथांमोना बिसोर लांगा दखनाखौ जोंनि ओनसोलावहाय बारा गाननो रोङा बिसोरो थग्रं दख'नाखौ गानो आरो। बिथिंबो बिथिंबो लामा थानायखौ आरो बेखौ थग्रं दख'नाखौ बांसिन बाहायनायखौ नुयो आरो। जोंनि बिमाफोराबो थग्रंखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो दख'नाखौ ओ गोबां बर' आइजोफ्रा मिथिंगानि महरखौ लानानैनो एरनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय जोङो मिथियोमोन। आथिखालावथ' दाबांला जि जोमखौ बारा मानसि गामि ओनसोलाव। गोदो जेनेबा जोङो गोबां बेफोर रोखोम दानाय खौ जों नुयोमोन आरो जोंनि आब' आनैमोनखौ जोङो ज' ज' जाजा बिदि हिसान सोंनानै जि दानायखौ जों नुयोमोन आरो। बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोङो जि जोमखौ गाव गायनो आखाइजोंनो दानानै लानो रोंदों। जेरै गामसाफोरखौबो हौवा फोरनि गामसाफोरखौबो आर'नाइफोरखौबो बर'फोरा मोजांनो गावबा गाव माने दानानै लानो रोंदों आरो। अब्ला जोङो। दिनै जोङो गोदो जोङो फालांगि लेभेलाव जोङो बेखौ दानाय लुनायखौ ए एफाग्राब जोङो फाननो हायामोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो गोबां रोखोमै जोङो जोंनि दानाय लुनाय गोदान गोदान महरजों आगर एरनायखौ जोङो दिनै फालांगि बाजाराव जोङो फाननायखौ गोबां नुसियो आरो नोंथां थिग बिदिनो जोङो दानाय लुनायल' गोलैया जोंनि आखाइ नोंथाङा बुंलांबाय आखाइजों दानाय जेरै सेन, जेखाय हेब हबनाय बेफोरखौ जोंनि दानायाव माने हेबनाय दानायाव गोलैयो नङा होमबा। जायखौ जोङो दिनै ओ सेन, ख'खा सानाय इफोरबो जोंनि इदिनो दानाय लुनायावनो गोलैफायो आरो मानोना बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गाव गायनि माने आइजें आयलाफोरखौ जोङो गावगाय गावगायनो दानानै जोङो ओ सोलिबोनो हादों। बिदिनो रावनिबो आथिङाव जोङो सिङाव थानो गोनां जायाखैमोन बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दख'ना गाना लाखैनो थाबोआखैमोन नङा होमबा गाव गायनि आखाइजोंनो जों दिनै दख'ना दाबोनानै जेरै जोङो गानबोदों नङा होमबा गुबुन हारिया बिदि खालामनाय बे हाग'आखैमोन नाथाय जोंनि बर'फ्रा गोबां गोदोनिफ्रायनो सोलोंबोनो हादों आरो जेब्ला फ्रा समाज दानो रोंदों रायजो दानो रोंदों बै समनिफ्रायनो बर' आइजो दा गावगायनि जोमग्रा खसाबखौ जोङो गावगायनि आखाइजोंनो दाबोननो रोंदों आरो नोंथां अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिबावनो लुबैबाय एसे जेनेबा बोरैहाय जोङो आरो जोंनि दानाय लुनायखौ फोजौनोब्ला जोङो मा खालामबोला जोङो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ दानाय लुनाय नोंथाङा होनदों जि जोम दानायखौ होनदोंना नोंथाङा
औ औ
उम दा जोङो जि जोम दानाय होनदोंना बेथ' जोंनि बर'नि मोनसे आ आंगो हारिमु नङा होनबा बा जोङो बेयो मोनसे जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो दा जोङो जों बेनि गेजेरजोंबो जों दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो जों जोंनि जे हारिनि सिनायथि जों बे होनो हायो नङा होमबा बा जोङो गुबुन जों फोरमायथिनो हायो बा जोङो जे बर' हारि होननानै बेबायदि दा जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' आइ जोफोरा दानाय लुनायावहाय जोबोद आखा फाखाखा नङा होनबा दा बै बर' आइजो फोरनि जे दानाय लुनाय आदब खायदा बेफोरखौनो उन संनानै आथिखालबो माने जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाबोगासिनो लुबोगासिनो आरोना ओ सिगाङाव थ' नोंथाङा बुंदों जेरैबायदि सिगाङावथ' जोंना बर' आइजोफोरा मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिफां लाइफां फिथाइ सामथायाइफोरनिफ्रायनो जोङो रंखौहाय बा गाबफोरखौहाय दिहुननानै खुन्दुंआवहाय गाब गायोमोन बेबायदि होननानै मिथियो आरो लोगोसेनो जों बेयाव आगर एरखांनो थाखाय मिथिंगानि माखासे से नुथाइ समायना रमायना नुथाय जेरै बिबार जिब जुनार नि माखासे आगरफोर बेफोरबायदि बेफोरबायदि उन्थायाइखौ लानानै माखासे आगरफोरखौ एरखांनानै बर' आइजोफोराहाय लाबोदोंमोन आरो दा बे आथिखालावबो आथिखालसिम बियो दाबो दङ दा बेखौनो उनसंनानै बा सोलोंनानै आथिखाल बर' आइजोफोरा दागासिनो होननानै बुंनो हायो जोङो दा जों बेखौहाय जोङो अराय सम फोथायना फोथांनानै लाखिनोबा जों बेखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जोंनि बर' आइजो फोराहाय बा बर' सुबुंफोरा आइजोफोरल' नङा बा हौवाफोराबो जोङो सोलोंनांगोन आरोना मानानि जों रोङा अब्लाबो सोरबा गोरों सुबुंनिफ्राय सोलोंनानै औ सोलोंनांगोन लोगोसे
नंगौ नोंथाङा बुंदों औ
न'खर न'खर दानांगोन न'खर न'खर जि जोम दानांगोन बा न'खर न'खर दानायनि अनगायैबो जों माखासे औ औ माखासे इन्डासट्रि
बे खौ जोङो हमथानोब्ला जोङो। गोबां नोंथां बुंनांबायसा जोंङो दानाय लुनायखौ हमथानोब्ला जोंङो गासैबो जोङो बाहायनांगोन नङाब्ला जोंनि जि जोमखौ जोङो गासैबो गाननांगोन। आरो जोंनि बर' हारियाल'सो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय खौ जोंसो गानगोन आरो गुबुन हारियाथ' गाना बेखायनो जोंनि बर' हारिफ्रा गासिबो बजबनानै लानांगोन गावबायनि गाननाय हारिमुखौ मानोना जोङो गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ गाव हमथानानै लाखिनायाबो बेखौ बे गुबुना फैनानै जोंनि गाननाय जोमनायखौ हमथाफाया आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि गाननाय-जोमनाया दिनै जि आइ टेकबो मोनबाय नङा होमबा? दखदिन आर'नायाबो दिनो जियाय थेख आइक मोनबाय दख'नायाबो दिनै जि आइ टेक मोननाय बेफोरनि थाखाय जों दिनै गोबां गोजौआव दोङ आरो आरो दिनै आर'नाइखौ गुबुन हारिफ्रा सोरबा बेलेग जाथिफोराबो दिनै सेना लांनो होनबाबो हाला। बे जोंनि आखायावनो थाबाय आरो नोंथां। आरो थिग बिदिनो दख'नायाबो जोंनिनो जाखाबाय दख'नाखौबो दिनै गुबुन हारिनि मानसिफोरा जुदि सेनो नागिरबाबो बेखौ हाया मानोना बियो गासै समाव बेयो जोंनि जि आइ टेक आव हाबनानै थाखाबाय। बेफोरनि थाखाय जोङो दिनै दख'ना गान बादि दिनै बुहुमाव बर' आइजोखौ सिनायो नङ हबा। बै मानसिया बर' आइजो आरो बै मानसिया माने हौवासाखौ आर'नाइ गोदोनायाव लाना नुब्ला गामसा गाननाय नुयोब्ला अब्ला मिथिगोन बिथाङा बर' सेंग्रा बा बर' हारिनि मानसि बिथांमोनहा। होननानै जोंङो सिनायथि होनो हायो आरो बिदि बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ जेरै नुबाय थांनाय बावैसो सिगाङाव जोङो बागुरुम्बा दोहौ मोसादोंमोन नङा होमबा बुहुमनि देरबाराव दिनै बुहुमनि बर'फोरनि मोसानायखौ जोङो दिन्थिफुंनो हादोंमोन। बेफोरखौ मोनफा-मोनफा जोंनि बे दानाय लुनायजोंनो जेरै गाननाय जोमनायजोंनो जोङो देखायनो हादों बेखौ नङा होमबा। थिग बिदिनो जोङो बुहुमाव सिनाय होनो हादों आरो जोंनि बर' हारिखौ। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन होमबा जोंङो सावरायनांगौखौ बेखावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंगौ दे।
औ गोजोनथों नोंथां नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय।
गोजोन्थों।